मा खबर नोंथां?
ओइ हरलाबायदों ओरैनो।
ओंख्रिया माबासोमोनलै। नाजों मैथा।
नाजों मैथा।
औ
ओमफ्राय दालाय मा खालामदों नोंलाय?
जिरायलाबायना दं नै।
अ
बार जादों।
दासान्दि मा मावो नों?
दासान्दिथ'नै हाजिरा मावला बायगासिनो दं।
ए मा खामानि?
न' लुनाय। बायदिसिना सिमेन्ट रोगानाय अन्थाइ, बाला ट्रेक्टरफ्रावबो थाङो।
मा न लुदोंलै
अम आरसि सि बिल्डिं लुदोंमोनलै टाउनाव।
अम
राजु मिस्त्रिजों।
ओमफ्राय दा बबाव दं?
दायोथ'। नै खामानि मावखांनाय जिरायना दं ओंखाम जाखांना।
औ।
न'आवनो फैबाय।
साबेसे मावो मानसिफ्रा?
मानसिफ्रा एगार' जनसो दं।
आं उनाव थांगोन र
औ।
सोगोनना सोआ नों गुगोल पे अम दसे थाना लिंहरबानो जाबाय
दा ओमफ्राय मा खामगासिनो?
दा दंथ'यो ओरैनो जेबो खामानि गैयालै।
ओ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासोम मैथाजों ना।
अ।
बेराय हैनो नामा दा गरमथार माथो।
नोंसा मा ओंख्रि जानायमोन।
जोंहा-जोंहा।
औ।
जोंहा माबासोमोन नारजि अमामोन।
औ।
दाहाय बेरायहैनो नामा गरमथार माथो दुगैलाबायनि हाजोफ्राव
थांजागोन
हांहैसै ना मा होनो
औ जाहै जागोन
अमा बेदरना बयलार
अमाखौनो लांसै बाय सोर-सोर थांगोन
नोंबो गामिनि सानैसो लेंदों आंबो जों गामिनिखौ सानैसो लिंनोसै
औ जागोन
बेखायनो हाजोआव हांहैसै
ना मा होनो
औ ओमफ्राय फैसाखौ बेसेबां खांगोन
फैसाया दांबा बाजौ बाजौ लाबोबानो जागोन दे लाबानो
ब्रैजौ लाानोसै खोमा
ब्रैजौ? जायो जायो। ह
बेओ न'आवलाय सोर सोर दं दालय?
न'आव रावबो गैयालै हार
औ
नोंसाालाय?
जोंहा दं गासिबो न'नि मानसि सिआ
आंथ' न'आव गैया जाहैबाय नालाय
उम मोनथ मानि दा फैदो होनबा माबायाव। थिनथासोआव।
जायो जागोन जागोन।
माया गायहांथ'वाखै
गाइखांआखै?
साननैसो लाबावगोन
खै बिगासो दंबावो?
खै बिगासो दंबावो?
बिगासेसो दंबावो।
हाजिरा होदों?
औ हाजिरा होदों। उम।
खाथिया बेसिबां जाखोलै?
बै माबा हाजोआवहाय मेवाइ लायनो नामा?
लायजायो माला थांनो?
माबा साननैसो थानानै थांसै।
जायो।
मेव ओंख्रिखौ गोथाव मोना मोना नोंलाय?
मे अनलाजों जानांगौ गोथार।
आस आसार बानायबो बिराद गोथाव जायोना।
औ जोंहा ओंख्रिसो जायो बांसिन। अनलाजों दालिजोंबो जायो।
खारि ननानै।
गारि लानानै लांसै नामा?
औ औ ट्रेक्टरखौनो लांसै नामा?
औ जागोन।
ट्रेकटरावनो लाबो जोबखानोसेै
बुरजा लाना फैनांगोनलै इरादनो
औ थांबाय थानो बायोना
आसार बानायबा बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय मेवाया दा दङ नै
जा-जाखांबाय ना?
मा होनदों औ जाखांबाय। ओफ्राय थाइजौ खान्थाला जोबबाय नामा
थैजौ खान्थाला जोब थ'वाखै दङ जागासिनो दं ओइ नै माखासे
आमथिसुवानि होख्लायगासिनो दं नामा नोंबो
औ
जोबजोबबाय थाइजौआ
जोबजोबबाय लायनोसो सानदोंमोन आं नोंसिनाव थाइजौ जानाव गैया नालाय
सप्तासेआनो जाबाय जोबनाया
उम दाहाय खानाय सिनजा हैनां गौमोनलै थांफानो नामा?
थांजागोन
नोंबो सिनोबा थौ
मा होनदों?
नोंबो सिननोबाथौ होनदां
औ आंबो सिननांगौ बिराद गोलाव जाना दं आंनाबो खानाया
बेसांसो लायो थाय? सिननायाव बेसेबांसो लायो सिननायाव नोंसिनिथिं?
सिननायाव पन्सास थाखासो लागोन
आंनो खुलिनांसिगोनलै खानाय सिनग्रा दखान
खुलिजागोनथ'
नोंखौ सिनबाय थानोसै ना
औ एसे जायगा मोजां नायनानै होदो।
औ ओइ सोमला मोननि सेन्टारावनो होनांसिगोन
औ बेवहायनो मानसि जायो बिरादनो
औ
आरो माबाबो ना फिदबो गैयाना बेवहाय
उम कलेज खुलिबाय नामा नोंसिना
मा होनदों
कलेजआ खुलिबाय
कलेजआ खुलिथ'आखै बै मासावसो खुलिगोन
अ गरम बनद होबाय।
गरम बन्द होबाय।
औ गरम बन्द' होबाय। दाख्लै बावैसो होदों।
दालाय मा खालामबावनो बेरायहैनांसिगोन ना? बाबाय माथो न'आव थानो। माथो नोंलाय मबाइल गोदान लाबायनो गोदान आइफन।
ओमफ्राय दालाय मा खालामदों नोंलाय?
दायो मबाइल गोदान लायनो सानदोंमोनलै आङो गाज्रि जाबाय आंना मबाइला
अ
मा मबाइल लानो?
लादो नायनानै मोजांखौनो।
आइफनखौ लानोसै नामा?
माबोरै गाज्रि जाखो ओमफ्राय मबाइल आलाय
है माबा मा होनो दुगैनायाव पकेटाव सोना दुगैदोंमोन आं बावदों
ए।
दैयाव सोमजानानै गाज्रि जाबाय।
दे होमबा ना।
औ औ दे।